हेल' औ खोनादोंना? ओं खोनादों।
अ मा खालामदो नोङो?
ओ आं नै जिरायना दङ।
औ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
हरनि ओंखाम जाबाय नामा?
ओं दासो जाखांदों आङो।
अ अ आंबो दङो बिदिनो मोनानि दसे बेरायदों। ओमफ्रायो दिनै मोनसे मा होनदों?
ओमफ्राय ओंखाम जाबायमोन?
ओंखाम जाथ'वाखैनो। दानो जानो जाथ'वाखै माने। ओमफाय जों दिनि मोनसे एसे आयदा लानानै सावरायनोसै
औ
जोंनि मोनसे माने रंजानाय फोरबो बैसागु
औ
उम बिदिनो बैसागु होनबा जों गासिबो माने बैसागो दानखोनो माला फैगोन माला फैगोन मोनो बैसागो होनबाथाय गोसोवाबो गुदुं जानानै थाखाबाय थायो। खाम दामनाय खोनाबानो नों नङा होमबा ओमफ्रायो लोगो मोननि ओनसोलावहायो बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो ओमफ्राय माबायदि खुङो नोंसिनाव?
जों ओ जों आंनाव,
औ
ओ जेनेबा आंथ' इसिबां ओ आं माने क्लास ओ थाखो, थाखो थाम ना थाखो से थाखो नैनिफ्राय आङो माने माबायाव थानानै, फरायनायसो आरोना आङो बिदिनो उन्दैनिखो जा इसेबां गोसोआव दङ, आं माने हस फराय सालियावनो थाना फरायनाय आरो
औ औ
उन्दैयाव जा मोनबोनाय इदिनो फरायसालिनिफ्रायथ' न'आव फैनो मोनो नालाय, बेहाय आं जा मोन बैसागु फोरबोआव जा आं रंजानाय बाजानायखौ मोनबोदों आं बेखौ एसे खोन्थाना होनि आरो
औ औ दे जाग
नोंथां सोंनायलाय, ओ जेब्ला टाइम माने बन फरायसालिया बन्द' जायो।
औ गोलोम बोथोरनि औ बैसागोनि बन्द'आव औ औ
औ माने बैसागनि से थारिखावथ' ओरै मोसौ थुखैयो
औ औ औ
मोसौखौ थुखैबाय मोसौखौ थुखैनानै बिदिनो जों एसे लोगो गामिनि लोगो बिदिनो सिख्ला सेंग्रा जे, लाइमोनफोर आरो सोरबा गोसो गुदुं जा माने सुबुं फोर जायखिजाया बेफोर जों ज' लोगो गोनानै माने गोखा गोखै बिदि खानानै स
औ ओम ओम ओम लोगो नाङैनो जायो ना न'खराव जायो?
लोगो नां बिदिनो खानायाव लोगो नांनानै खासिगोन ज'मानो ओमफ्राय जानायाव गाव गावबागाव न'आव जासिगोन आरो जा गोखा गोखै खानानै ओमफ्राय ओरै ओ मोसौखौ थुखैखांनानैसो खायो माने । बेै माबाखौ फुङाव मोसौखौ फुङावनो थुखैना लाबाय ओमफ्राय बेनि उनावसो बेखौ खानो थांसिगोन आरो गोखा गोखै खानो थांसिगोन । ओमफ्राय जोंनिया ओम आं बेलेग जायगायाव मारै फालियो आं बेखौ मिथिया माने जोंना जौसेथा ओमफ्राय सेथा माने गोखा गोखै जों मैगं नागिरनानै संना जायो आरो बे से थारिख दिन खालि बैसाग दिननि से दिनखालि । आ-ओ फास्थ दिनाव ओमफ्राय ओ बिनिफ्राय नैथिनिफ्राय जोङो माबा लाना खाम लानानै खाम, सिफुं लानानै मोसासिगोन आरो ।
ओ ओ ओ
साखाथियाव गामिफोराव मोसानो थांसिगोन । मोसानानै जा जों मोसा नानै मागिना मोनो ओ बिदिनो नैथिनिनिफ्राय लानानै थामथि ब्रैथि ओमफ्राय बा थि दिनसिम जोङो मागिनानै लास्ट ओ द'थि दिनाव जोङो बेखौ ओ मा होनो बिदि बि माबा जानायखौ औ बेबायदि बेबायदि ओं ओंखाम जासिगोन आरो जोङो ज'मानो ।
उ उम
उम आंथ इसेबां मोनाखै बे बैसागनि बे माबाखौल जरखौल मोनबाय आं माने
ओ औ
नोंसिनिथिंलाय मारै जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ जोंनाबो बिदिनो ओम सोयो इदिनो बैसागोनि दमासि दमासिनि सिगाङावनो माने मोसआ बाखोम ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जा माने ओय ओ दिखोलिथि बिलाइ बिफोरबायदिखौ खांयोथ मोनसे दिखलिग बि बिलाइ हालदै गोथां ओमफ्राय फान्थाव लाव बेफ बिफोरखौ माने बुथुमनानै लायो आरो ना दाथ जिहेथु जोंना बि बेफोरबायदि आबाद माने मैगं बिदि गायला ओ बिनि बाजारावबो माने फानो आरो बेफोरखौ लानानै फैयो।
उम।
बेफोरबायदिनो ओमफ्राय लाना फैनानै अखानायै बिदिनोम ओम ननि ओ सानच ओ ओ सानसे सि दांदर हामनानै लायोम ओमफायो बेनि उनाव बिनि अ अखानायै फुङावनो ननि आइजोफोरा नफोरखौ लिरस्राङो साखोन सिखोन खालामो बि बायदि साखोन सि दां खामनानै ओमफ्राय आरो ननि गाहेलाया बिफोरखौ माने औवानि खाथिजिर नानिबिखौ माला सुयो आरो
औ उम नंगौ।
दिखेलिथि बिलाइ फोरखौ लाबोनानै माला सुनानै ओम ओमफाय दोनो ओफ्राय खावसेखौ माने मोसौ थुखैनायाव बाहायो मोसौ थुखैनायाव जे मोसौखौ खुबैनानै मेथाइ खनै खनै मोसौ थुखैयो बेयाव लाङो ओमफाय आरो खावसेखोहाय न'नि दरजा मोखाङाव थेबखोनानै दोनो। इसुं इसुं न' बाख्रि। मानसि थाग्रा न'। जायखिजाया आरो सोरगिदिं न'नि दरजा माबायावहाय खानानै दोनो बेफोरबायदिनो बे खालि आरो मोसौनि थाखाय गोदान फागा होयो। ओमफ्राय आरो नोंस जोंनावबोथ' दङ खोमा बे नियमा जे जुनारफोरनाव गोसोम दागो होनाया।
औ बे सारायनि जि हांगारखौ थाव एसे फुननानै
उम। औवाजो औवा हासुंजो ओ फोथा होनानै हेंगारनानै होयो ओमफाय मोनायावसो दा माने गोदान फागा होयो। बेफोरबायदिनो अबबा अबबा बेबायदिनो ओ सौराय एवनायबो नियम दङ। बैसागुआवहाय नोंसिनाव दं ना गैयाथाय?
जोंनियाव आं बेखौ आङो एसे न'आव बारा थाया नालाय दंमोन खोमा आं जायखि बेखौ लोगो मोनासै आरो माने।
औ। ओमफायो बे खालिथ' थांबाय गोखा गोखै जानाया। ओमफ्रायो बेनि अखानायै जाहैबाय मानसि बैसागु। बे खालि माने जोंना गामियाव बय हाबो न'खरावनो फुजा होयो आरो।
अ।
फुजा होयो बेफोरबायदि। बिदिनो फुजा होनानै ओमफायो गिदिरफोरखो खुलुमो। उन्दैफोरफोरखो बिदिनो अननाय होयो बा गस्ला गोदान बेफोरबायदिनो होयो आरो। गिदिरफोरनो आरो बिहु फालि बा आर रनाय बेफोरबायदि आरो हाबा जानाय न' न'खरनि हाबा जानाय हाबा जाना थांनाय फिसाजोफोराबो माने बे खालि फैयो आरो आलासि जानो।
औ बे बे जे आं बुंनो बावदों माने। बे आयदाखौ आंबो मोनदों आरोना उम आंबो आबै-आबौ आइ आफाखौ आंबो बिदिनो खुलुमबोदों ओ बेनिफ्राय जे एक से-सेथि दिनखालि
औ औ औ।
दहय बुंनो बावदों आरो
ओं। ओमफाय बे खालि जोंना माने मागोआ सेथि सो ओ सरि मागिया बे ओ गिबि सानखालि जोंना मागिनो ओंखारा आरो ना। बिदिनो फुजा होनाय मानायावनो बेयो माने थाङो बे दिना। फाय बेनि उननि साननि फ्रायसो मागिनो ओंखारो। माने स्नि सानसिम मागियो जोंना औ। स्नि सानसिम स्नि सान माने गिबि सानखालिथ' ओरैनो थांबाय ओमफाय बेनि माने द-दथि सानसिम आरो। दथि सानसिम मागियो गाम ओ गामियावबो मागियो ओमफाय खाथि खालानि गामिफोरावबो मागियो जोंनि गामिया जिहेथु एसे से मासे ओनसोला गिदिर जाहैयो। गामिया गामिया गोबाङानो जायो जोंनि ओनसोलावहाय। फाय खाथि खालानि गामिफोरावबो मागि गिनानै बेबायदिनो जमानो जोबनायावहाय लावखार ओंखाम जायो गासैबो जायो जमानो। गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिहामजो बेफोरो माने गथ'-गथाय गासैबो जनो रायजो नाङैनो लावखार ओंखाम जाहोयो।
ओं
बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो फालियो आरो जोंना। बैसागोखौहाय। आरो अबाब अबाब बा बायदियावहाय फांसनबो खुङो। जानाय बोथोर नालाय।
बैसागु मेला जाखौ होनो।
औ बैसागु बोथोराव आरो आलासि जान थांनाय बेफोरो नियमाथ' दंखाथारो जोंना।
ओ
नोंसोरनाव बैयो बैसागो बोथोराव हाय ओ सेथि सानखालि जे न'खराव फुजा होयो बेवहाय गोथैनो बावनाय नियम दंना गैया?
गोथैनो बावनाय नियम
ओ थैना थांनाय आबै आबौ बे फोरनो। नुफेराखै नामा नोङो?
आं बेखौ नुफेराखै खोमादां आङो जे न'खरनि सासे जेनेबा बेखौ ओ आइजोफोरा मोना आरो जोङो जे माबानि जाहै बाय नालाय जोंना न' फोथारनानै डायरेक्ट उम बिनि उनाव बा आफा बोराइ बाथौनाव बे माबाखौ खुलुमबाय आरो।
ओ ओ
ओमफाय बेनिफाय जागायबाय आरो बैसागु औ।
बैसागोनि माने ओ सिगाङावनो गोथारहै जुमाय संनानै दोनो। ओमफाय बे जुमाय बेहाय गोथै बा ओ जोंनि आबै आबौ आबै आबौनि सिगांनिफाय माने जाय जाय थैनाय आजै आजौ होनो आबै आबौनि सिगांनिखो आजै आजौ आबै आबौ बेफोरबायदिनो जा माने न'खराव थैना थांनाय सुबुंफोरनि मुङै गोथैसि बावो आरो बैसागो दानाव। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो रंजायो बैसागो दानाव। दे होमबा लोगो लाखिथ'नोसै ना? गोजोननाय थाबाय ओं दे।
औ